अ खुलुमबाय नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन बेलासे समनि गोजोन हामलायनो बाउहरबाय।
अ साबायखर नोंथां। नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासे समनि गाहाम हामललांनाय बारहरनाय थाहरबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां दिनै ओ जों बायदि बायदि गेलेनाय खेलाफोरनि सोमोन्दै रायज्लायगोन होननानै सानदों।
अ नंगौ नोंथां।
ओ ओ नोंथाङाथ' मिथिगौ गोबां रोखोमनि खेला दं जेरै इसिङाव गेलेनाय खेला बायजोआव गेलेनाय खेला एबा जानबुंआव गेलेनाय खेला। गोबां रोखोमनि खेला दं नोंथाङाथ' मिथिगौ ओ बेबायदिनो ओम बायजोआव गेलेनाय खेलानि सायाव जों गिबियाव रायलायगोन। बेनि उनाव इसिङाव इसिङाव गेलेनाय खेलानि सायाव रायलायगोन। बिनि उनाव जों मबाइलावहाय मबाइलाव गे- एबा जानबुंआव गेलेनाय खेलानि सायाव रायलायगोन। जागोन ना नोंथां? अ नोंथां जों दा गिबियावनो जों बायजोआव गेलेनाय खेलानि सायाव रायज्लायनोसै। ओ अ नोंथाङा मोननैसो खेलाफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा? बाय जोआव गेलेनाय
अ आं मिथिनाय बायदिब्ला बायजोआव गेलेनाय खेलानि बिथोराव गोबाङानो खेला दं। जों गिबियावनो जों फुटबलखौ लानांगोन।
नांगौ नोंथां फुटबल ओमफ्राय जायखौ जोङो जो-जोलुर बुंनाय जायो जों।
अ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां आरो औ बेनि अनगायैबो दं क्रिकेट दं।
नंगौ नोंथां।
अ बास्केटबलखौ जों मिसुं सिङावबो गेल जायो। बायजोआवबो गेलेजायो अ थ' थेव थेवब्लाबो बांसिनखौनो जों बायजोआव गेलेनायखौ नुयो। नुनो मोननाय जायो। उम उम उम उम
बिनिफ्राय आरो आरो दं गोबां नोंथां
उम नंग नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय आरो दा जों इसिं इसुङांव माने न' सिंङाव गेलेनाय ओ खेलानि सोमोन्दै जों बुंनोसै आ जेरै चेस दं चेस दं। बेटमिन्टन दं। उम बेनिफ्राय भलिबलबो दं।
दं नंगौ नोंथां आरो जों गोबांखौनो नुनो मोनो भलिबलखौ बायजोआवबो गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। उम
बेखौ जों मोननैयावबो होननानै बुंनांग
थेवब्लाबो अ थेवब्लाबो नोंसिरनिथिमबो गेलेग्रा होनब्ला जों बांद्राय साबसिन होननो हायो।
औ नंगौ नोंथां आरो जोंनियाव दं केरेम दं।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
एसे सिंङाव आरो बेनिफ्राय ओ जानबुंआव गेलेनाय नंगौ नोंथां आरो जुदि जों दा बुंङो जानबुंआव गेलेनाय गेम होनोब्लाथ' गोबां दं। जेरै केन्दि क्रास गेलेनाय
नंगौ
ओ पाबजि गेलनाय फ्रि फायार क्लेस अफ क्लेन्स बेनिफ्राय जायखिजाया गुबुन गुबुन पाजोल चेसफोरखौबो जों गेलेनो हायो दानिया आरो केरमफोरखौबो गेलेनो हायो जों जानबुंङाव। ओरैनो आरो गोबां गोबां खेला दं बेनिफ्राय उम जों गेलेयो माबाफोर मोनसे माबाफोर मोननो थाखाय गेलेयो बेबायदिनो जेरै बायजोआव गेलेनाय खेलाफोर जों गेलेयोब्ला जोंनि देहायारि देहायारि जौगानायखौ जों मोनथिनो हागो उम नुनो मोनो जेरै सासे सासे गथ'फो गथ'आ जुदि बायजोआरि गेलेनाय खेला जेरै जोलुर गेलेनाय बुलुर गेलेनायफोरखौ गेलेयोब्ला बिसासे गथ'नि देहायारि जौगानाया जोबोर मोजां जायो होननानै ओ एखौ मोनथिनो हागौ।
नंगौ नोंथां।
बिनि हारा बेगें आरो बिगुर गासिबो गोरा जायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
अ नोंथां बेखौ बेफोरो जोबोर मोजां आरो बेखायनो जों गेलेनांगौ आरो जेरै नंगौ नोथां आरो जुदि इसिं आरि गेलेनाय जायखौ बुंङो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ जेरै चेस गेलेब्ला मा जायो जोंङो
अ जेरै चेस गेलेब्ला जोंहा खर'नि साननाय हनायफ्रा जोंहा साबसिन जायो। मेलेमा जोंहा अ मेलेमा जोंहा साननाय हनो रोंनायफ्रा साबसिन जायो होननानै जों मिथिनो हागौ आरो हमना ला सेसनि अनगायैबो जोंहा दं भलिबल भलिबलाबो मोनसे मोजां गेलेग्रा जोंहा माने अ जौनायाव बा गोजौ जानायाव माने माबा होयो होननानै जों हेफाजाब होयो होननानै जों मिथिनो हागौ।
नंगौ नोंथां जों जों जों जुदि बायदि बायदि गेलेनाय गेलेयो। जोंनि होमबाने अब्ला जोंनि माने गासैयारि बिथिङाव जौगानाया जानो जायो आरो जायखौ जों हलिस्टिक दडेभेलपमेन्ट होननानैबो बुंनाय जायो। नंगौ ना नोंथां ओ बेयावनो बिनि बिनि गेजेराव जेरै दं उम देहायारि जौगानाय
नंगौ
मेलेमारि जौगानाय
नंगौ
बेनिफ्राय आबहावारि जगाव जौगानाय जायखौ जों ससियेल ससियेल डेभेलपमेन्ट होननानै बुंनाय जायो।
नंगौ नोंथां
माने गुबुन मानसिफोरजों मोजाङै जों रायज्लायनो हानाय जायो। माने लोगोफोरजों गुबुनजों रायलायनानै माने ओ गोरोबनानै थानो हानाय जायो।
नंगौ नोंथां
बेखौ जों ओ समाजारि जौगानाय होननानै बुंनो हायो आरो गथ' गथ'नि एबा मानसिफोरनि नंगौना नोंथां बेखायनो बेबायदि गेलेनायफोरा जोबोर गोनां होननानै आं सानो आरो नंगौ ना नोंथां बेनिफ्राय उम दा आरो जानबुं गेलेनाय जायखौ जों डिजिटेल गेलेनाय होननानै बुंनाय जायो। बेनिबो बेनिबो दं मोननैसो ओ मोजां बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा माने मा मा जोंनि बेनिफिट जायो माने
अ मोजां होनब्लाथ' जोंहा जा बांद्राय जाय खौ जों नोंथाङा बुंनाय बायदि बायजोआव गेलेनाय आरो इसिं सिङाव गेलेनाय गेलेग्राखौनो आं साबसिन होननानै सानो आरो थेवब्लाबो जामफुुं गेलायावबो माबा गैयै गैया माने लाब गैयै गैया जोंहा गोबाङानो माबा जायो डेभलपमेन्ट जायो हमना ला जोंहा जुदि गेम जाम अ अ मेलेमारि जौगानाय जोंहा डेभलप खालायनो हायो हमना ला जों जेरै जुदि मबाइलाव सेसबो गेलेनो हायो सेस हाजो बेफोरखौ जों गेलेयो अब्ला जोंहा मेलेमारि जौगानायखौ जों माबा होनो हायो माने मोननो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जों गोबां हमना ला किसुमान सानखान्थियारि खिसुमान गेलेग्रा दं। नङा होमबा नोंथां अ बिनि उम उम उ उ
बेफोराव जों मेलेमारि जौगानायखौ जों
उ नंगौ अ अ
अ नोंथां
उम
बेनिफ्राय ओ थेवब्लाबो दा गोदान जुगाव डिजिटेल ना बेखायनो जों बेखौ लाफानाया मो जां आरो
उम उम नोंथां नंगौ नंगौ
जों उम खालि बे बायजोआरि गेलेनाय इसिङारि गेलेनाय बेफोरनि सायावल' निर्भर जाना थानाया बारा मोजां नङा माने मोजां नाथाय जों बेखौबो जों नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां समनि लोगोसे जों दावगालांनाया जोबोर मोजां बेखायनो जों मोननैखौबो खालामनांगौ आरो माने मोन गासैखौबो गासै बिथिङाव जों दावगालांनाया मोजां होननानै आं सानो नोंथां
उम नंगौ नोंथां
औ नोंथां बेनिफ्राय नोंथाङा माब्लाबा फुटबल गेलेनो मोनदोंना माने जोलुर गेलेनानै
अ आं जोलुरखौथ' बांद्राय गेलेया थेवब्लाबो आं उन्दैयाव जोलुरखौबो गेलेयोमोन खिन्थु आंहा अ बांद्राय जोलुरखौ गेलेना गाहाम मोनबबो' माने गेलेनाय जाया
नंगौ नोंथां आरो नोंथांनि फेभराइट माने नों माखौ मोजांसिन मोनो माने गेलेनानै
नोंथां गेलेयो अ नोंथां आं खोनायासै मोजाङै
नोंथाङा माखौ गेलेनानै बारासिन मोजां मोन नंगौ नोंथां नोंथाङा मा गेलेनानै बारासिन मोजां मोनो?
औ आं होय भलिबलखौ गेलेना मोजां मोनो आरो लोगोसे आं बास्केट बलखौबो गेलेना मोजां मोनो
बिनि अनगायैबो आङो खख' काबादि बेफोरखौ गेलेना गोबां मोजां मोनो
अ नोंथां आंबो आंबो काबादि गेलेना मोजां मोनो बेनो ओमफ्राय बेडमिन्टन गेलेनानै मोजां मोनो ओमफ्राय बुलुर गेलेनानै मोजां मोनो नाथाय आं उम जोलुर बारा गेलेनाय जाया
अ अ
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा क्रिकेट गेलेना मोजां मोनो ना?
आं क्रिकेटखौथ' गेलेना मोजां मोना बारु थेवब्लाबो आं नायनानै मोजां मोनो
औ नोंथां आं बो बेबायदिनो आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला आं बेफोरखौ खालामनानै मोजां मोनो
उम थेवब्लाबो आं सानो गेलेनाल' नङा जोंहा नायनाबो जोंहा कसुमान माबा लाभ जानो हा
अ नंगौ नोथांदों गोसोनि गोजोननायफोरखौ जों लानो हायो नायनानै नङा होमबा नोंथां
ओ ओं आरो जोंहा मिथिनायाबो जोबोर गोनांथि दं मानोना आथ-आथि खालाव जिखुनु जों एगजाम बा फरिखा लिरनो थांब्ला गेलेनाय सोमोन्दै जोबोर प्रस्न' बा कुइसन फैनायखौ जों नुनो मोन नङा होमबा
कुइन कुसनफोर फैयो माने सोंथि
उम मिथियो अ अ बिफोरखौ जों अ मिथिना थाब्ला जोंहा गावनिनो मोजां जायो
नंगौ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय जों इयुनावबो रायजलायबावगोन बेखायनो नोंथांनिसिम गोजोननाय बहरबाय गोजोन्थों
अ साबायखर
द गोजोनथों